ओ नोंथां।
औ नोंथां
ओ गि खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो मोनाबि लिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां।
ओ आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार खोथानि सायावसो सावरायनो होननानै ओ फनखौ खालामाय जादों नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोनबा?
औ हागोन नोंथां
अ नोंथां मा होनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय नि सोमोनदै नों नोंथाङा आंनो जायखिजाया खेलानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां हागोन जोंनि दोरोङारि खेला होननानै बुङोबाथ' गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय बैसागुआवहाय थालिर बिफां गाखोनाय खमलायनाय बेफोरनो गाहाय खेला आरो। ओमफ्राय मोनसे खेला दंबावो जोंना हाखर खिखर गेलेनाय नोंथां। दा आङो गिला गेलेनायनि सोमोन्दै बुंसै औ गिला गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गिला गेलेनायाव जोंहा मोनसे माबा गिला बिफां दंना बिनि बे बिफांनि फिथाइनि बेगरखौ जोंहा नांथारगौ आरो बे औ नोंथां बे गिला गेलेनायाव बे माबा ओरैबायदि जायो खि मोननै ग्रुप थायो जोंहा खाबादि गेलेनायनि बादिनो ओरै फारसे ओरै फारसे औ नोंथां। ओमफ्राय बिनि उनाव मोनसे ग्रुपनिया बे माबा जेब्ला सासे सासे खारनाय जायो नालाय ओमफ्रायायो मोनसे ग्रुपनिया बे गिलाखौहाय खाफालाव लानानै खारबोयो ससेसिम ओमफ्राय बे गिलाया जेराव गोग्लैयो बे जायगानिफ्राय गिलाखौ गावो आरो गावनानै ओमफ्रायो बे गिलाखौहाय बेसे गोजान थांहोनो हायो बियोनो माबा बांसिन माबाखौ आरजिनो हायो आरो। माने गोहोखौहाय दिन्थिनो हायो नोंथां।
औ नुबाय नोंथां।
औ बेबायदिनो बे मोनसे ग्रुपावहाय साबेसे थायोमोनथाय साद'सो थायो जानो हागो गौ सा स्नि सा स्नि नि बिदि थायो नोंथां औ ओमफ्रायो बे मोनसे ग्रुपनिया गिलाखौ बे गेजेरनि सिन थायोना बे मेन गेजेरनि मिडोल पइन्टवहाय गायनानै दोनग्रोनाय जायो फारसेनिया ओमफफ्राय फारसेनिया बिदिनो गावबा गाव खाफालाव
गिलाखौ लानानै खारबोबाय खारबोनानै बे गिलाया बबे जायगायाव गोग्लैयो बिनिफ्राय बे गायथेनानै दोननाय गिलाखौ गावनांगौ जायो आरो‌ ओमफ्राय बेयो गिलाया बे खाप फालाव लानानै खारबोनायाव जेसेबांनो गोजानाव गोग्लैयो बे गोजानबाबो बियो गावनांगौ आरो खाथिसिनाव गोग्लैबा बेहा एसे साबसिन जाबाय आरो गावनो बेबायदि बिदिनो गेलेनाय जायो नोंथां गिलाखौ बेयो दा बेयोनो गोदोनि साबसिन गेलेनायमोन होननानै साननो हायो आरो।
बिनि उनाव जोंहा उन्दैफोरनि गेलेनायाव दङ मोनसे हाखर खिखर गेलेनाय।
औ
औ हाखर खिखर गेलेनायावहाय जोंहा लाइन मोननै हाखर हाखर खुरनानै लानाय जायो ओमफ्राय बे हाखर खिखरनियावहाय लाइन मोनसेयावहाय मोनबा हाखर आरो ओरै लाइन मोनसेयावहाय मोनबा हाखर गासै जिथा हाखर नुनो मोननाय जायो आरो बेयावहाय ओ मा अन्थाइ एसे फिसा फिसाखौ हाखर मोनसेयाव मोनबा हाखर मोनसे याव मोनबा गासै जोंनो जिथा हाखरनि जिथाथ' नङा गुथा हाखरावहाय जोंनो मोनबा मोनबा
औ नोंथां
औ मोनबा मोनबा जोंनो माबा होलां मा अन्थाइखौहाय होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांनि ओमफ्राय जेब्ला बे जिथा हाखर गेलेनाय जायो होमब्ला बे जिथा हाखरनि फ्राय मोनसे हाखरनिफ्राय अन्थाइखौ दिहुननानै मोनबा हाखरसिम गरफा गर फा रानलांनाय जायो आरो आरो बाव बेनि उनावहाय मोनबा बै जेराव जोबथाहैगोन बेनि खाथिनिफ्राय मोनफा मोनफा आरोबाव रानलांनाय जायो बेबायदिनो फारि फारि रानलांनाय जायो आरो अन्थाइखौ बिनि उनावहाय जेब्ला मोनसे हाखरा लांदां जाहैगोन अन्थाइा जोबथैगोन बेनि बारनानै मोनसेनि हाखरनिखौ बियो मोनजानाय हिसाबै गावनि खाथियाव लानो हायो आरो जेब्ला बांसिन मोनजागोन बेनो माबाबा देरहानाय जागोन आरो बेनो हाखर खिखुर गेलेनाय। औ नोंथां औ नोंथां दानिया जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां दानिया नोंनि नोंथाङा नोंनि सावरायनांगौ खौ बुंनो हागोन नामा नों माखौ सावरायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनायनि सोमोन्दै नोंथांनोबो आंबो फोरमायनो सानदों बेफोरनि गेजेराव जोंहाबो गोबां गेलेनाय दङो नोंथां जय आगोलाव बुंनानै थांखांबाय
औ नोंथां
ओ थालिर गाखोनाय आमाय जुमाइ गेलेनाय बिदिनो गोबां खे-खेला द होनना बुंदों औ बाथा गेलेनाय बेफोरबायदिनो आंबो नोंथांनो बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय नि मोननैसोनि सोमोन्दै आं बे फोरमायनो सानदों बेफोरनि गेजेराव आं गिबियावनो फोरमायनो सानदों बेनो जाहैबाय मा होने बर'फोरनि थालिर गाखोनाय बे खेलानि सोमोन्दैथनो फोरमाय सानदों। थालिर गाखोनाया जाबाय बर'फोरनि मोनसे गोदो गोदाय मोनसे बोलोखौ नायनाय खेला आरो मोनसे नोंथां। ओ बे माने बेयाव जायहा बोलोसिन दङ बेसो गाखोनो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां बे गेलेनायाव मा होनो गिबियावनो बे गेलेनो थाखाय फांसे थालिर बिफां गेदेर गोजौ नायना दाननाय जायो। बे दाननानै उदां फोथाराव लाना थांनानै बे उदां फोथारनि लांगोनानि गेजेराव मा होनो बे थालिर बिफांखौ गायनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बे थालिर बिफांखौ गायखांनानै बेहाय थाव गुबैखौ फुननाय जायो। जाहाथे मा जाय गाखोयो बेनो रिमोन लानानै गोग्लैफिनो। बेनि थाखायनो बे थावखौ होनाय होयो आर' थाव गुबैखौ बेबादिनो ओ बे खेलायाव जायफोर खेलाया बाहागो लायो गेलेगिरिफोरा बिथांमोना जोंनि बर'नि दोरोङारि गामसा गाननानै गो बेनिफ्राय खर'आव मान होनो आर'नाइखौ खानानै गेलेनाय जायो आरो नोंथा। ओ ब बे बायदिनो गेलेनानै जाय बिथांमोना मा होनो बै थालिरफांनि बिजौआव दोननाय बान थाखोआव जायैनो लाना फैनो हायो बेनो देरहासार जायो आरो नोंथां। बेफोर खेला खौ जोंनि बरङारि ओ मा होनो दोरोङारि फोर-फोरबोफोर जेरै बैसाग गु फोरबो बेफोरबायदियाव बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बेखौ माने बादायारि हिसाब होनाय जायो आर' नोंथां आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बे खेलाखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सेंग्राफोरजों बोरायफोरजों गेलेनाय जायो आरो एक्सट्रा एक्सट्रा। माने बोराइफोरखौ आलादा होयो गेलेनो बे सेंग्राफोरखौ आलादा होयो आर'। गेलेनो बेफोरबायदिनो जायफ्रा बोलो दोङो बिसोर जाहैयो आरो बेहाय।
औ।
मा होनो औ नोंथां बे बोलोखौ सुनो थाखायनो बे खेलाखौ होनाय जायो। आरो दंबावो जोंनि गेजेराव मोनसे गेलेनाय बेनो जाहैबाय हिन्जावफोरनि मा होनो दो बुनाय। गेलेनाय आर' बे दो बुनायाबो बिदिनो नोंथां बेहाय मा होनो जायफोर बादायारि गेलेगिरि बिथांमोनखो मा होनो गेलेहोनाय जायो आरो बेहाय गेलेनो थाखाय गिबियावनो मा होनो ग-गंसे लावथि एबा खुन्था गायनानै एसे गोजानाव खमैबो जि-जिनै फुट, जिबा फुटसो गोजानाव गंसे खुन्थायाव मा होनो दोखौ दोननाय जायो आरो बेयाव बे दो सिङाव बे बान्था होनो दोननाय जायो जेरै जायखिजाया बान्था आर' औ बे खेलाखौ गेलेनायनि थाखाय मा होनो बे गेलेगिरिफोरा दा बिथांमोनखौ मा होनो हि गोसोमजों मैगंखौ खाथिनाय जायो आरो नोंथां। खाथिनानै बिथांमोन खौ दोखौ बुंखांनो होयो आरो बेनिफ्राय जाय सुबुङा बे दोखौ मा होनो बेयै जाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ मेखनखौ खाथिनानै फिदिंनाय जायो आरो उल्था फाल्था ओरै दिगजों फिदिंनानै थोंजोङै हेगारहरनाय जायो। बेबायदिनो गेलेनाय जायो आरो। आरो जाय गेलेगिरिया बे दोखौ बुख्रुबनाय हो होमब्लानो बे देरहासार जायो आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोंनि बे मा होनो दो बुनाय गेलेनायखौ गेलेनाय जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो गोबां दंबावो जेरै जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय हिसाबै आरो दिरुं बोलायनाय बे दिरुं बोरायाया जाबाय बोलोनि गेलेनाय आरो' जायफोरा बोलो दोङो जाय हानजाया बेसे देरहायो नोंथां दो ओ मा होनो दिरुं बोलायनाय बिदिनो मोननै सिमा गेजेराव सिमा होनाय जायो। बे सिमायाव मा होनो हिगासे गोजा खाना होनाय जायो आरो दिरुंनि गेजेराव ओमफ्राय बे ओ दिरुंनि जि गोजाखांनायखौ जायनो बांसिन बोना लां थांनो हायो बेनो देरहा देरहासार जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेलेनाया बेखौ हिनजावफोराबो खानो आरो हौवाफोराबो खानो आरो बेफोर खेलाखौ गुबैयै मागो आरो बैसागोआव बांसिन गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो नाथा जेब्ला बुंडो माने बर'फोरनि फोरबोफोर जायो बे फोरबोफोराव रंजानाय हिसाबाव बे गेलेनायखौ गेलेयो आरो नोंथां ए बिदिनो गोबां दङ जेरै बाथा गेलेनायफोराबो बिदिनो गेलेयो नोंथां ओमफ्राय आरो दंबावो मा होनो बेबायदिनो रंजानायफोरबो गेलेनाय मा होनो
औ
हांसो हमनाय बेफोरबायदि गोबां द बर'फोरनि गेजेराव दोरोङारि गेलेनाया बुंस' हाया आरो नोंथां फोजोबनो हाया औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां समावथ' जानानै फैबाय जोंना दोनथ'सै नामा नोंथां औ उनाव फिन रायलायफिनसै।
औ दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां